हेलौ
नोंथाङा दा मा खालामबाय दं?
अ ओरैनो दं नोंथां नै दासो ओंखाम जाखांनानै।
अ आं नोंथांजों मोनसे खोथा सावरायना होननासो फन खालामनाय जादोंमोन। नोंथाङा फ्रि बा सावरायनो हागोन ना?
हागोन हागोन नोंथां मानो हाया जानो।
होमबाना आं फोरमायना हाग्रोनिसै नोंथांनो ओ फुख्रिनि सायाव आरो नोंथां फुख्रि होनोबाथ' जोङो फार्स्टआव थ' जोङो जि सि पि बा एबा खदालजों जावनानै बिदिनो हाखर बानायनानै जों जि जावनानै बिदिनो ओ बिदिनो आलि खोनानै जोङो फुख्रि जावनाय जायो।
औ औ नंगौ।
बिदिनो आरो फुख्रि होनोब्लाथ' जों गोबां रोखोमनि नागारनो हायो। बेफोर बेफोरनो जाबाय ओ ना गासक्राब ओ ना गासकाब आरो ना खमलखाथ। ओ बिदिनो गोबां रोखोमनि ना नागारनो हायो आरो नोंथां। आरो फुख्रि होनबाथ' जों दुगैनोबो हायो आरो जि जोमबो सुनो हाजोबो आरो सबनिबो नखरावथ' दानाथ' फख्रि थाजोबखायो। फुख्रियावथ' जोङो बिदिनो दुगैनि दुगैनो दुगैनोबा हाखायो नालाय बिदिनो गस्ला दंमोन सुनो हाजोबो आरो।
औ औ औ नोंथां।
आरो फख्रिआवथ गोबां रोखोमनि ना थायो।
औ
जेरै बिदिनो फख्रिफोराव बिदिनो दै बाना जाबा बिदिनो फख्रिफ्राव लोमस्रावजोबबा बिदिनो गोबां रोखोमनि नाफोर हाबनानै थायो आरो।
औ औ नंगौ नोंथां आरो माखासे नाफोराबो थाङो नोंथां औ।
ओ ओमफ्राय बिदिनो माखासे नाफोराबो थाङो बे फुख्रिनि ना आगारनायफोराबो थाङो आरो। बिदिनो ओमफ्राय बेलेग नाफ्रा हाबनानै थायो।
औ
बेबायदिनो जों आरो फुख्रियाव ना गारनायखौ जों ओ फासाआवथ' ना फुवानसो आगारो नालाय नोंथां फुख्रियाव आरो जों बिदिनो ना नाफोरनोबो आदार होनांगौ जायो देरहोनो थाखाय देरबाथ' जोङो फाननोबो हायो आरो जानोबो हायो आलासिफोर फैबा जोङो नांगौ समाव बेदर बेदरफोर मोन-मोनब्रबबायाबा बिदिनो जोङो ना खौनो सार जेजों सारनानै जों बोखांनानै जाहोनांगौ जायो आरो
नोंगौ नोंथां
उम आरो
आरो फख्रि औ बुंलाय नोंथां
आरो फुख्रिफोराव थ' गोबां रोखोमनि ना हाबनानै थालाङो नालाय नोंथां दैबानाफोरजों फैबाथाय जोंनाथ' फख्रिया लोमो नालाय नोंथां दैबाना फैबाथाय फख्रिया लोमजोबो जोंना ओ आरो मेसें मेसेङाव जोंहा मेसें मेसें बोथोराव आरो दैयाथ' जोर मा होनो दानोना नोंथां जों बेखौ जों बेखौ मिचिनजों सारनानै गोबां रोखोमनि नाफोर नुनो मोनो आरो बिदिनो ना सिंगि, मागुर, ना फिथिख्रि बालाबाथिया, नास्राय, गोरि बेफोरखौ मोनजोबो आरो ओं आरो जों बिदिनो नासिं ना सिंगिनि दामाबो बुरजाथार आरो ओ ना ना मागुरनि दामाबो बारा जायो ना फिथिख्रिफोरना एसे खम जायो आरो ना बालाबाथिफोरा बां-बांसिन आरो दामा बिदिनो ना-नासि सिंगिया बिदिनो केजि सारिस' फासस' आरो केजि ना मागुरजों सिंगिजों एखेयानो जायो ना बालाबाथियाबो बिदिनो दुइस'आसि गाहाम जानो नागिरो आरो केजि फानबा नोंथां
औ औ औ नंगौ नोंथां
उम आरो फुख्रि होनोबा जों गोबां फुख्रिफ्राव जोङो बिदि ना आगारनानै गोबांनो बिजिनेसबो खालामनो हायो आरो ना फ नानि बिजिनेसबो खामनो हायो फुख्रिफ्राव ना आगारनानै जों बिदिनो फायखारिबो मावनो हायो आरो बिदिनो
हायो हायो
दे होमबा नोंथाङाबो एसे फोरमायना होलाय
अ फुख्रि होनोबाथ' आंनि मथेबाथ' फुख्रियाव माने हाग्रा दखरसेबाबो थाथारनांगौ मानो होनोब्ला बेफोर हाग्राफोरखौ जानानै नाया गोबां देरो
ओं
माने हाग्रा थाबा साबसिन जायो आरो बारा आदारबो होनायनि गोनांथि जाया होमबाना
उम
आरो फुख्रिफोरखौ आंनिबाथ' बै मानसिफोरा फानहैयोना खेबसेनो बुरजा बुरजा हनानै माने
ओं
बिदिखौ माने फाना फानिया साबसिन आरो माने बुरजा हगारनाया फाननो हाबाय इसेफोरा फुख्रिफोराव माने ओंख्रिफोर गैयाबाथाय नोङो सारब्रबनानै थिफोरजों जानो हायो आरो नोंथां
नंगौ नोंथां
आरो नोङो औ औ बुं नोंथां।
आरो बिदिनो मेथ'खाफोर हो ना फुवान होन बेबायाददिनो बे दखाफोर थानांगौ जायो आरो नोंथां। आरो ना फुवान होनो थाखाय नोङो बिदिनो दखरसे हाखर जावनानै बिदिनो दै एसे दै जिर जिर थानाय बिदिनो बा बुरजा थानाय बिदिनो मेथ'खा होनांगौ आरो नोंथांनो ना खमलखाथ आथ' फुवान होयोना नोंथां। बिदै दैयो। ना खमलखादा ना खमलखादाथ' मेथ'खा मेथ'खायाव सो बिदै दैैयोना नोंथां।
औ नंगौ नंगौ नों थां।
आरो बेबायदिनो बे आरो बेलेग ना थाफादेरबा बे बेखौ नाखौमखलि बिदिखौ बेलेग नाया जायो आरो नोंथां ओंखायनो ना खमलखादखौ आलदा दोननांगौ जायो आरो।
औ औ नोंथां नंगौ नंगौ ‌
ओम आरो नाफोरना नाफोरनो आदार होनो थाखाय जों इदिनो गुन्दै बिदिनो जोंनि ओंखाम जानाय खालफोरखौ बिदिनो फुख्रिफ्राव गारहरनानै नाफोरा जायो आरो बिदिनो। मा होनो बयलार बिबु बिदिनो बयलार बिबु ब्रयलार खि बिदिनो दाउ दाउ बेबु'फोरखौ नाफ्रा जायो आरो नोंथां ‌ बेफोरखौ होबा थाब देरो आरो नोंथां।
औ आरो अफ्रिबो जायो नोंथां।
ओ अफ्रिखौथ' जायो नोंथां जानाया ओं।
औ आरो बै ना बारलिफोरखौ फुख्रिफोराव माने बांद्राय हगारजाया माने नाफोरखौ माने गोरलै गोरलै नाफोरखौ माने जाजोबो आरो फख्रि नाखौ।
ओं।
न सल बिदिनो बारलि बेफोरो जाजोबो आरो आरो नोंथां खांख्रिखौबो हगारजाया। खांख्राइाया माने फुख्रिनि आलिखौ माने सुफ्लुङो आरो‌।
ओं नंगौ नोंथां। आरो ना थायलेन होनोबाथ' जोंथ' बिदि मा होनो बिदिनो ना मा होनो जोंनि बे नाफोरखौ जाजोबो आरो थाइलेन नागार नांगौबाथाय नोंथां ‌। ओंखायनो थाइलेनथखौ एक्सट्रा हाख'र जावनानै जोङो आगारनांगौ जायो आरो। थाइलेनद फोरखौ।
औ नंगौ नंगौ।
थाइलेनडआथ' गोबां रोखोमनि मुवा बेसाद गेसाव मुवाफोरखौ जालाबायो आरो नोंथां बिदिनो थाइलेनडाबो बिदिनो आरो खा-खान्थाल होबा खान्थाल-खान्थाल जों खान्थाल जाखोन्दाखौ जों बि बिखबखौ गारनानै इदिखौबो जायो आरो थायलेनडा खान्थालखौ नोंथां
औ जायो जायो नोंथां।
थाइलेनडा एम्बुबो जायो आरो एम्बु जायो आरो ना सेवनायफोरखौबो जायो बिदिनो अमा अमानि अमानि मा होनो, बेबु बान्दारफोरबो बेफोरखौ गारलाबायबा जायो आरो नोंथां
औ औ नंगौ नोंथां। आरो नोङो ना जानो गोसोबा हगारना हगारालासिनो हाग्रानि ना जानो गोसोबा नोङो अब्बा दै बोहैनाय एबा दै लोमग्रा जायगाफोराव हाख'र जावनानै दोननानै माने बेयाव जेंसि एबा गय दुख'नंफोर गारनानै दोन्नांगौ आरो माने ना हाबनानै थोगोन नोंनाव हा हाग्रानि आरो फख्रि नङाबाबो हामा थागोन नोंनाव गोबां रोखोमनि ना हामा थायो। आरो नों बेखौ सारनो गोसोबा नोङो ना हाबनोबा सम सम माने आदार अफ्रि गुन्दै होनांगोन आरो नोंथां
बिदिनो ना जानो हाग्रानि ना जानो थाखायनो बिदिनो अबेबा दंग' बा दुब्लियाव बिदिनो दै बोहैनाय खाथिफ्राव बिदिनो हाखौ दामनानै दोननांगौ दोननांगौ आरोना। नोंथां बिदि हाग्रानि ना
औ औ गोबां ना मोनजायो नोंथां बिजोंबो
नंगौ नोंथां फख्रिफोरावथ' बारा हाग्रानि ना मोननो नागिर ना नोंथां दै लोमबा सो फ'ख्रा दै लोमबासो थानो नागिरो।
आरो नोङो औ औ बुं नोंथां आरो नोङो नाफोरखौ हाग्रानि नाफोरखौ माने गोबां मोनोबाथाय नोङो बेखौ जानो हायाबाथाय नोङो मोननानै सायनानै अ-अरदाबाव एबा सान्दुंफोराव फोरनानै बयेमाव सोना दोननानै गाज्रि जायिनि थाखाय बयेमाव सोनानै माने जाबाय थानो हाया आरो ओंख्रिफोर गैयाबा नोङो बिदिनो नेरसिंफोरजों जाजायो दालिफोर दालि खारियावबो होजायो आरो ना गोरान बाथोनबो जानो हायो आरो नोंथां
अम नंगौ नोंथां बेबायदिनो ना फुख्रिफोराव जोबोद मोजां आरो फुख्रिफोर थाबा नोंथां
औ औ
बिदिनो नाबो हगारनो हाबाय आरो जोंनि नांगौ जानो गोसो ओंख्रि गैयाबानो जों सारानानै जानो हायो आरो जों बिदिनो गा बुरजा आगारब्ला जों बिदिनो गामिफोरावनो बायनो बिला बायनानै थां बिदिनो आदा केिजि बा सेरसे बिदिनो फाननोबो हायो आरो नोंथां
हायो हायो नोंथां
अम
आरो गोबां मानसियाथ' माने नाफोरनि बिदि फुख्रिफोरनिबो माने फालांगि खालामो। गिदिर गिदिर माने ओ सारि बिगा थिन बिगा गाहाम बिदिनो फुख्रि जावनानै ना बुरजा बुरजा हगारनानै माने फेदेरनानै फानहरो आरो नोंथां। बेयावबो माने इनकाम दं आरो नोंथां औ
अम नानि बिजनेसआबो मोजां आरो नोंथां रां खामायनो खम समावनो हायो आरो बिदिनो
औ
दे होमबाना नोंथां समाबो जाबाय नोंथांजों लायानानै आं गोसोखौ मोजां मोनबाय आरोना नोंथां।